हेल'। औ औ खोनादों।
अ'।
आ आङो दान्दिसे नै ओ ओ एसे जिराय जिरायथ'नानै दङ ओरैनो। मेंनाय मोननानै जिरायदों।
बैसागु
औ औ।
माबायदि रंजाखो बैसागुआलाय?
गोबावनि बैसागु फैसागोजोबनायनि उनावसो दिनै सोंहरनो सोंहरबाय गोजोननाय मोनदों आं नों सोंनायखौ औ
जखैना बैसागु बोथोराव आंबो माने मोसाग्रा माने आं ग्रुप दं नालाय आङो माने मोसाबाय थायो औ बेखायनो टाइमखौनो मोनलायलाङा बेखायनो नोंखौ दिनै गोसो कल खालामबाय आरो आं
दे दे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नों फन हरनायाव बिदिनो सम सम खालामबाय आथा दा बैसागो जोबनायनि फन खालामबाय नालाय बैसागोआथ' मोजाङै मोजां मोजां जोबलांबाय जोंनिया जेब्ला जोंहा मोनसे गामि गिदिर दङ बे गामियावहाय जोङो मोनसे गोदोनि बायदि न' न' बेरायनाय बेखौ एसे खमायनानै जोङो मोनसे फांसन खालामनाय जाबाय ओ बेयावनो जोङो बयबो रंजायो बेयावनो ओ गासैबो गासिबो जोंनि ओ गेदेर उन्दैनिफ्राय लानानै गथ' गथाय ओ गासैबो बेयाव आइ आफ जों रंजायो आरो दा समा गोदोनि बायदि थिनला बैसागोआ जेनेबा जोङो गोदोसो मास मोनसे गाहाम जायोमोन नाथाय दा जोङो बिदिनो सा स्नि सानसिम खालामनानै फोजोबो आरो नोंसालाय बोरै बोरैथो बारलांखो?
जोंनियाबो बिदिनो जोङो माने जोंबो गामियाव हाय बिदिनो एक दुइ थिनि थारिख फ्राव बहाय माबा खालामग्रोयो आरोना फांसन खुंग्रोयो जोंबो बिदिनो ओमफाय बेयावबो जोङो ओ गामिनि बिदिनो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो माने मोसायो सल'ख'नो बिदिनो जोङो बादायलायनायबो होयो आरो बेहायनो माने जायनो साबसिन मोजां मोसानो रोङो बेस नो बान्था होयो। आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरनोबो जायना साबसिन जायो बिसोरनो जों बान्था होयो। बेबायदि लायो आरो गामियावबो बिदिनो न'खर न'खर ओंखारो बिदिनो ओंखारनानै आरो सनमान होलाय लायो खुलुमो। बिदि आरो बेनि उनावहाय माने आं मो मोनसे मोस साग्रा ग्रुप जों ओंखारफायो नालाय ओम बिदिनो बहाबा बहाबा जायगाफोराव फांसन खुङोबा जोंनि मोसिनायखौ लिंहरो आरो औ औ जोंहा मोसाग्रा हानजा दङ' औ आमफ्रायो बिदिनो बहाबा बहाबा गोजान गोजान जायगाफ्रावबो जोंखौ लिंहरो आरो मोसानो बिदिनो आंबो मोसानायाव माने ओंखारफायो नालाय बिदिनो बैसागु होनबाथाय आंहा
औै उम बै बैसागु मोसानायाव बैसागो खौल' मोसायो ना बेलेग बेलेगबो मोसाफायो?
जोङो ओरैनो बादायलायनायावथ' जों बैस सागुखौल'सो जों बादायलायखायो। बैसागु मोसानायखौल' जों बादायलायनाय खालामो आरो बेलेग फोरावबो बिदिनो आमफ्राय बेजों लोगोस माने अबेबा अबेबा बैसागु प्रग्रामथाव माने बिदि बादायलायनायख खालामा
औ
ओरैनो लेंहरो आरो जोंखौ मोसानो बिदिबाथाय जों मोननै मोनथाम अ मेथाइजों जों मो मोसानांगौ जायो बेहाय जोङो ख्रीष्टि खौबो मोसाफायो आरो बिदिनो बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेफोरखौहाय मोसाफानाय जायो आरो ओमफ्रायो बादायनायाव आरो बैसागु सेंग्रा सिख्ला बैसागु
ए सेंग्रा सिख्लाबो मोसायोना नों बिसोरो उम ओमफ्राय ओरैनो बोराय बुरैफोर दामनाय देनायफोरालाय मा बादिथो?
दामनाय देनायाथ' दा थ' बोराय बुरैफोराथ' ओहो केसेटजों मोसाया सिगाङाव एसे सिगाङावहाय जोंङो जेनेबा खिसेटजों मोसाग्रा जाबायमोन दानिया आरो जोंङो माने बे सोलायफिनबाय आरो जोंनि जाया बेवहाय माने जोंङो दा दामग्रा देनाय बायदिसिनानि माने फोरोंथाइ बादा
अ दामनाय दामनाय देनाय मानिे दल ना बेलेग
खाम सिफुं सेरजा बिदिनो जों सासे मास्टार लिंहरो ओमफफ्राय लेंंहरनानै जोङो गथ'फोर माने सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गोसोबायदि नों बोराय बुरै फोराबो सोलोंनो हागोन आरो बिदि
ए
औ माने सोलोंग्रोनाय जायो आरो आरो बेनिखायनो दा जोंनियाव दामग्रा देग्रायाबो गोबां जाबाय आरो
अ जोबोद जोबोद गाहाम हो होनबा हारिमु खौ नोंसोरो फोथांनानै लाखि ना लाख थलांनायाव गोबां बिहोमा दं बि बिदिबा
औ दानिया दानि जुगाव आरो दामनाय देनायावबो हिनजावौवाजों जेबो फारागथि गैलााना?
औ औ औ रोङो नंगौ नंगौ। हारिमुखौ जोङो जेरैखि जाया लाखिलांनायाव बिदिनो नाजायो। जानांगौ मोजां मोनो गोजोननाय मोन्दों नोंजों रायजलायनानै।
फोराब बो दामो।
अ अ दामोना? ओम बेनि उनावहाय आरो ओ दा बैसागोआवथ' स्नि सानाव बे मोनसे ओ जानाय दंमोन ना?
औ औ औ साथिथिनि ओं गोखा गोखैनि जानाय औ
ओ मा माबायदि जायो नोंसोरनिथिंलाय?
बेहायथ' जोङो ओरैनो साथिथि होनबा सातथा मैगंखौ जानांगौ होननानै बुङो। नाथाय जोङो जोंनि जायगाया माने गामि एरिया खा नालाय जोङो साथ थानि अनगायै गोबां मैगंखौ जोङो नागिरनानै मोनखायोखाय जोङो मालाबा फन्द्रथा बिसथा गाहामबो होयो जोङो बिदिनो। औ जोंनिया माने गामिया बिदिनो एसे मानो? मिथिंगाजों बुंफबनाय बायद दि आरो जोंनि गामिया माने गोबां रोखोमनि जों मै गं थाइगं खौ मोनो गोखा गोखैखौ खाबानो बेखायनो जोङो ओहो बेखायनो जों सातथानि जायगायाव जोङो गोबां रोखोमबो होनानै जायो आरो।
अ ओरैनो ओंथिया जाहैबाय सातथाल'सो जानांगौ नालाय सातथाखौ मिलायनानै आम फ्राय दा ओरैनो मा मा मैगं होयो बायदि?
जोङो ओ जोङो गुबैयै जोङो थाराया थाराय मैगंआ बेखौबो होयो सिब ब्रुबो होयो बिदिनो माने अनेक रोखोमनि होयो आरो ना आङो बुंजोबला जायख खि जाया बेफोरनो आरो।
अ बेफोरखौ होजोबो आरो ना गो-गोबां दं के उम उम खेरादाफिनिबो मोनो नामा नोंसिनिथिंलाय?
औ मोनो मोनो जोंनिया माने ओं हाग्रा ओनसोल नालाय बेखायनो मोनो लायबानो मोनो हो
बेयाद मुलि बेयाद मुलि ना बेथ'? उम दा बेनि उनावहाय नोंङो मोजांङैनो दं बिदिबा?
औ दाथ' ओं। मोजांङैनो दंथ'यो। बैसागोबो जोब्बाय।
औ न'खरफोरावलाय
न'खरावबो दा मोजांङैनो दंथयो दासान्दि
आंङो सानबायसो थादोंमोन नों जों ओ आंङो फन खालामनानै ओ‌ एसे नोंनि सोमोन्दै एसे खौरां लानो होननानै गोसोखांबाय थादोंमोन दा नोंङो हरनायखौ ग्रोब जाना नै आंङो ओ गोसोखांफिनदों आरो बै सम फोरनि जों जेब्ला ज' लोगो मोनलायदोंमोन बै समाव जोङो जज थानाय समावहाय ओ मिनि खुसि रंजा बा-जा बिराद गोजोनोमोनो ना? फरायनाय समावहाय नों गोसो दं दा मा मा बै समाव जोङो बेरायनायमोन मानायमोन देेलाय एसे खोन्थाफिनलाय आंनो उम दे
गोसो जायो आरो
अ ओरैनो मालाबाफोर ज जोंनि लोगोफोरखौ लानानै जोङो ओ मोनसे जायगायावहाय ज बुथुमनो नामा?
औ जायो जायो।
ओ आमोखा मोनखौ लानानै लेंहरनानै
औ लोगोफोरखौ गासैखौबो औ बैसागो जोबनायजों ग्रोबनो
औ बैसागो बोथोरबो नै जोबखाबाय आरो जोङो बयबो बिदिनो ओ उम ज' लोगो मोननाय जाहा थे मोखां नायलायलाय गोसोखांफिनलायनो हायो।
फोरनो बो
जागोन जागोन दे।
मोजां मोजां बाथ्राखौनो गोसो खांदों माने नों
दे दे दे
औ आंबो बिदिनो सानबाय थाखादोंमोन। दा बैसागो जोबनायजों जाबजों
औ औ
हमलायनोसै नामा होननानै बैसागोआवबो जों गावबा गाव माने बिजि थाबाय। बेखायनो लोगो हमलायनाय जायासै फनबो बारा रायलायनाय जायासै
हा बैसागुआवलाय नोङो जिजि जि जोम दानो रोङो ना रोङा बैसागु आवलाय?
अ रोङो।
ए गामसा फोरबो दायो नामा?
औ आङो दा माने आर'नाइआ दादोंमोन आरो। आर'नाया माने जोबाखै आरो आङो गांबा सोंदोंमोन ओमफाय एसे टाइम लायो नालाय आंना दा गांसे दंबावो बैसागुनि बैसागुआव लानो थाखायनो
उम अ आंनोबो दोनदो आरो। बैसागोनि थाखाय। हे हे हे उम जागोन दे आंनो आं नोंसोर दानाय आर'नाइखौ गाननो लुबैयो मानो होनबा जोंनिया दा दारिमिनाव दानायसो मोनो नालाय। दारिमिनाव दानाया मोजां गोबा जायो आरो ओ दारिमिनाव दानायाहाय बिदिनो गोबाव जोरा मोजां मोना लान नो बेखायनो आखाइजों दानाय फोरखौ जोङो लानो लुबैयो। बेयो जोंनि मोनसे हुदा जाहैबाय आरोना। उम ओंखाम जाखांबाय नामा?
आंहाथ' दहायनो जादोंं ओ।
ए हा माथो ओंख्रै मोन?
जोंहा आदा माबा सोमोन
उम आइयै गोथाव थार माथो बिदिबा एम्फौ लाथाखौ नोंसि फ्रा न'आवनो फियो नामा?
ओहो जोंनि गामिनिनो सासे लोगो मोनहा फिदोंमोन। ओमफ्राय बे लोगो आनो आं जानो लुगैदों होनबाय थानायखाय हरदों मोन बेखौनो माबाजों अनलाजों संबाय बिदिब्ला सावरायनायाबो गोबाव जाबाय दोन्थ'नोसै नामा?
अह दे दे जागोन दे उनाव हाय बिदिबा हर फिनबाय था आंबो हरफिन फिननो नाजागोन दे बिदिबा ने ओम दे होमबा। औ